हेल' औ खुलुमबाय नोंथां।
ओ ओ गो गोजोन फुंबिलि समनि अननाय आरो खुलुमनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय। हाबाय
औ नोंथांनिसिमबो आंनि गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामगलायनायखौ फिन बावहरफिनबाय।
अ बे समाव आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा आंजों दान्दिसे सम सावरायफानो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
ओ बिदिब्ला जोङो जोंनि बर' हारिनि जि दाउ अमा बायदिसिना जिब जुनार फिसिनाय, बे फिसिनायनि आयदाखौ लानानैनो सावरायलायनो नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
ओ बिदिब्ला गिबियावनो आंनो नोंथांनो जोंनि जिखिनि बर' हारिनि दाउ, अमा, बोरमा फिसिनाय बेनि सायाव एसे फोरमायग्रोनानै होनोसै।
औ।
ओ नंगौ नोंथां दाउ अमा बोरमा एबा जिब जुनार फिसिनाय होनना बुंङो। ब्ला जोंनि बर' हारियाबो बेनि मोनसे ओ ओ बेबायदि जिब जुनार फिसिनायाव मोजां मोनग्रा मोनसे हारि होननानै जोङो बुंनो नांगोन, जाय बेबायदि न'खरावनो दाउ अमा बोरमा फिसिनाया जोंनि बर' हारिनि मोनसे मोनसे खामानिनि बाहागो होननानै जोङो बेखौबो बुंनो नांगोन। जेरैहाय गोदो गोदाय समनिफ्राय जोंनि आबै आबौमोननि समनिफ्राय दासिमहालागै आरो जोंनि आबै आबौमोननि सिगांनिफ्रायबो जोङो बेफोरबायदि दाउ अमा बोरमा फिसिनाय हुदाया जोंहा दं होननानै जोङो बुंनो नांगोन।
औ।
बेबायदि दाउ अमा बोरमा फिसिनो गोदो गोदाय सम समनिफ्राय जोंनि बर' हारिया एबा बर' सुबुंफोरा माने बायदिसिना न'खरफोरखौ दैदेनबोदों जेरैहाय गथ' गथाइ फरायहोनाय न'खरनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बायदिसिना ओ खरस खालामनाय बेबायदि खायसे माने रां रुफाफोरखौ माने बेबायदि दाउ अमा बोरमा फिनानै बैफोरखौ गिदिर खालामनानै फाननानै माने बेबायदिनो ओ खरसाफोरखौ दिहुनबोदों आ आरो न'खरखौबो दैदेनबोबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनो
औ
ओ गोदो गोदायनि जिखिनि दाउ अमा बोरमा फिसिनायनि आदब खायदा आरो आथिखालनि समनि जि दाउ अमा बोरमा फिसिनानै आदब खायदा बेनि सायाव जोङो खायसे फारागथिखौ एबा सोलायबोनायखौबो जों नुनो मोनदों, जोङो हयथ' बिनि सायाव दिनै ओ बे बेनि सायाव बे फारागथिखौबो जों हयथ' दिनै सावरायनांगोन नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां।
जेरैहाय गोदो गोदाय समाव जोंनि दाउ अमा बोरमा फिसिनाय समाव। जोंनि न'खरावनो मासे मानै दाउ अमा बोरमाफोरखौ माने ओ फिसिनाय जायोमोन गोबांखिनि बेबायदि दाउ अमा बोरमाफोर जों फिसिनाय नुनो मोनामोन। आरो गोदो गोदायनि समाव आथिखालनि समाव जेरैहाय सरखारफोराबो दाउ अमा बोरमा फिसिनाय सुबुंफोरखौ जेरैहाय गावसिनि सरखारानि साइडनिफाय जेरै जेबायदिहाय मदद खालामो गोदो गोदायनि समाव नाथाय बेबायदि मदद खालामनायखौ जों नुनो मोना बेबायदि गोदो गोदाय समाव जोङो जेब्ला दाउ अमा बोरमा फियोमोन बैफोर समाव जोङो माने आ बोरमाफोरखौ जोङो जेबो माने भिटामिन जाहोनाय जायामोन बा बोरमाफोर देरनायनि जोङो जेबो भेक्सिन होनाय जायामोन बा बोरमाफोरनि फेलुनि बायदिसिन अमाफोरनि खेथ्रआवबो जों माने जेबो भिटामिन भेक्सिन बा मुलिफोरखौ जों होआमोन जायखिजाया गोदो गोदायनि समाव जों बेबायदिनो बोरमा आबा अमाफोरखौ जों बारि बालाफोराव दोनदाल होनानै खानानै अमाफोरखौ बबावबा दंफां सायाफोराव खाना दोननानै बैफोराव माने जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जिहेतु सेरेब सावनाय बा जुमाय संनायनि जोंहा हुदा दङ बैफोरनि अफ्रिफोरजोंनो आरो न'आव माइ माइ सौनायनि बेफोरनि गुन्दैफोरजोंनो जोङो माने अमा अमा बोरमाफोरखौ माने फेदेरोमोन आरो बोरमाफोरखौ जोङो बेबायदिनो बारि फाला फला खनला हाग्रा बंग्रा हानानै जोङो फेदेरनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन
औ
बेबायदिनो गोदो गोदायनि समाव दाउ अमा बोरमा फिसिनाय जि खामानि बेबायदियैनो जेबो ओ सोरखारनिफ्राय जेबो मदद मो मोनैनि जाहोनाव बा बे बै समाव सोरखाराबो जेबो मदद होआमोन आरो बेबायदि दाउ अमाफोरनि बागै जेबो भेक्सिनफोरखौ जों सरखारारनिफ्राय रानना होनाय मोनामोन बेबायदिनो जों गावनि गोसो बायदिनो जेन'बा न'खरफोराव दाउ अमा बोरमाखौ फिनानैबाबो जोङो माने फेदेरनानै बेफोरखौ फाननानै मानानै जोङो रां खामायबोदों नाथाय आथ फिनाय होननानै बुङोब्ला जों बेखौ नुनो मोनदों आथिखालनि समफोराव जेरैहाय अमा फिसिग्रा बिथांमोननो सरखारा अ सरका जेरैहाय अमा दोनग्रा न' हरनायखौ जों नुनो मोनदों अमानि दाना हरनायखौ बा अमानि आदार हरनायखौ जों नुनो मोनदों बेबायदिनो आथिखालि जिहेथु जोङो ब अ भेटेनारिफोरनिफ्राय थ फार्मासिफोरनिफ्राय जोङो मोननो थाङो मा जोंहा अमानियाव जेब्ला फेलौ जायो अमाया अब्ला ओ देरा माने जोबोर थाबैनो देरा इसे माने देरनायाव लेजि जायो बेनिखायनो जों अमानि फेलौनि अमायाव फेलौनि मुलिफोरखौबो जोङो होनाय जायो लोगोसेनो जोङो बेमार जानो हायि होनाय जायो बेबायदिनो जों माने आथिखालनि समफोराव जोबोर जोथोन लानानै जोङो माने थाबैनो अमाफोरखौ फेदेरनायखौबो जों नुनो मोनो बेबायदिनो बिमा फिसिग्रा बिथांमोननोबो सरकारा माने बोरमानि थाखाय जेनेबा भेक्सिन होनाय बोरमानि फेलौनि थाखाय होनाय बोरमानि दाना होनाय जेरैहाय सा फर बायदिसिना बोरमानो जाहोनाय बायदिफोरखौ जाहोनानैबो जों माने बोरमाफोरखौ माने थाबैनो फेदेरनाय नुनो मोनो आरो बेयाव सरखाराराबो जोंखौ गोबां हेफाजाब होनायखौ जों नुनो मोनो आरो दाउ फिसि होनना बुङोबा दाउ फिसिनायावबो दिनै सरकारा मा खालामनो हमदों माने दाउ फिसिनो बेबायदि सरकारा माने मोनसे एनजिअ खालामनो हमदों जाय इनजिअफोरा माने गामि गामि गफाफोराव हाबनानै जाय बिथांमोनहा ओरैनो दङ बिथांमोननो माने दाउ फिसा हरनाय जादों दाउ फिसाफोरखौ माबायदि जोथोन लानांगौ दाउ फिसाफोरखौ माबायदि दोननांगौ आरो दाउ फिसाफोरआ बेमार जानो हायैनि माने दाउ फिसा नो माने गोल्लै गोल्लै जेब्ला दावउदैनिफ्राय अंखारोबा ओंखारनानै साननै सानथाम जायो अब्लानो माने दाउ फिसाफोरनो माने आ भेक्सिन होनायखौबो नुनो मोनो एबा बायदिसिना माने खुगायाव मुलि होनायखौबो नुनो बेबायदि रोखोमै जोङो दानि जुगाव माने दाउ अमा बोरमा फिसिनायखौ नुनो मोनो दा आं बे समाव नोंथांनिसिमबो फंनैसो ओ बिबुंथिखौ लाखिनो होनो नागिरदों नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदि जोंनि गामि गफानि बर' हारिनि सुबुंफोरा बेबायदि दाउ अमा बोरमा फिसिनाय नुनो मोनो नामा आरो बेबायदि दाउ अमा बोरमा फिसियोब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि आदब खायदा जों दिनैनि सुबुंफोरा दाउ अमा बोरमाखौ फिसियो बा माबायदि आदब खायदा जों दाउ अमा बोरमाखौ
नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो जों गोबां दाउफोरखौ जों फियो दिनै आथिखालाव दाउ होननानै बुङोब्ला जोङो बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो जेरै रायजो जाबोनो रोंदों बै समनिफ्रायनो बर'फोरा दाउ अमाखौ जोङो फि फसिबोनायखौ जों नुदों आथिखालाव जोङो दाउखौ बोरैहाय फिसियो होननानै बुङोब्ला जोङो गोबां आदब खायदा जों फिसियो आरो ओ गोदोथ' जोङो जोंनि बे ओंखाम आदार बा माइरं एंखुरजोंनो होनानै जों दिनै दाउखौ फिसि सिमोना गोदो जेरै आबै आबजौमोननि सिगांनिफ्रायनो जेसिम बर'फ्रा रायजो जाबोदों अब्ला समनिफ्रायनो बर'फोरा जोङो दाउ अमाखौ जोङो फिसिबोदों आरो लोगोसे जोङो दाउखौ बोरैहाय फिसियो होननानै बुंब्ला आथिखालाव नोंथाङा बुंलांनाय बायसा जोंहा गोबां रोखोमनि जोङो दाउफोरनि फिल्डाव बा दाउफोरनि देरनायनि थाखाय जोङो दाउफोर नो माने मुलियाव जों दानाजों लोगोसे जोङो दाउफोर देरनायनि थाखाय जोङो दानायाव इन्जेकसन बा मेडिसिन होफानानै जोङो दाउफोरनो आदार होनानै जोङो थाब देरहोनायखौ जोङो नुयो आरो मानोना जोङो आथिखालाव जोङो दाउ अमा फिसिनाया गोबां रोखोमै आदबजों जोङो फिसियो बिदिनो गभमेन्टनिफ्राय फायनायबो जेनेबा आदार दानाफोरखौ लोगोसे बेखौ फिनानै नोंथाङा जास्ट गभमेन्टनोबो हरनो हायो आरो मानोना आथिखालाव बयरार फिसिनायाबो गोबां आदबजों जों फिसिनाय जायो दा गभमेन्टनिफ्रायनो गासै आदार लोगोसे दाउ फिसा अखल नोङो हानि जायागाल' होनांगौ आरो बिदिनो जोङो गोबां जायगायाव जों बिदि दाउ फिसिना ब्रयलार फिसिनानै जोङो फैसा रां खामायनायखौ जों गोबां नुदों आरो गभमेन्टआ किल'आव नोंनो बार' थाखा बा अथ्र' थाखा होयो आरो माने अब्ला मासे दाउआ जुदि तिनि किल' सारि किल' जायोब्ला नोङो एसेबांनो प्रफिट फैदो आरो मासे दाआव नोङो खमैबो नोङो ब्रैजि रां बा थामजिबा रां मोनगोन अब्ला नोङो सेेरोजा दाउ फिसिनानै हरनो हादोंब्ला नोंहा खमैनो ओ थामजि जिबा रोजा बा ब्रैजि रोजा नोङो दान बान्था आरजिनो हायो आरो अब्ला बे बेफोरखम ओ दाउ फिसिनायखौ जोंनि ओनसोलावहाय गोबां नुदों आरो नोंथाङा बुंलांनाय बायदिसि जोङो अमाफोरखौबो जोङो गोबां फिसि आथिखालाव जोङो गोदो जोङो देरबादा देर बिदिनो जोंनि ओंखाम खालाय बिदिनो जोङो जौ अफ्रिफोरखौबो जोङो गुन्दैजों लगायनानै होनायखौ जों फेदेरनायखौ जों नुयोमोन। गोदो जोङो बिदि ओ-मेडिसिन जायखौ नोंथाङा बुंलांबाय जे बिथांमोननो जेनेबा फिलौनि मुलि बा बिथांमोनखौ देरनायनि मोजां दाराजों होफानाय बेफोर रोखोमखौ जोङो बर'फ्रा बाहायबोआमोन आरो नाथाय आथिल आथिखालाव जोङो समजों सोनायलाय लोगो लोगो गोबां रासायनिक बिगियानफोराबो आरो गोबां डक्टरफोराबो जेनेबा जोंनि थाखाय बे दाउनि बा बोरमानि बिदिनो अमाफोरनि थाखाय फिलौनि थाखाय ओ-बेफोरखौ मुलिखौ जोङो दिहुननानै होबाय। आरो नंगौ दाउफोरा बा अमाफोरा फिल्डआव थायोब्ला नांगौ रोखोमनि देरा ओरैनो आदारल' जाबाय थायो बियो। जेसेबां फिबाबो जुदि नों देराब्ला नोंहा जोबोर खहा दोङो आरो। जुदि नों बोसोरसे अमाखौ फिनानै जुदि नोङो थामजि रोजा मोना बे अमाखौ अब्ला नोंहा फिनायनि जेबो माबानि मुलाम्फा गैया आरो। बेखायनो जोङो द'मा द' दान बा स्नि दानावनो जोङो। ओ-जि जिदाइन रोजा बा नैजि रोजा बा नैजिबा रोजा खालामनानै जों फाननो हाबासो। जोङो अमा फिसिनानै मुलाम्फा दङ आरो। नङाबा जोंनि खरसा खस्थ' देहा खरसा जानायनि जेबो माने मुलाम्फा फैनाय नङा आरो जुदि नोङो मासे अमाखौ जुदि नैजि रोजानि सायाव जुदि फाननो हायाब्ला बेखायनो जोङो आथिखालाव जोङो बै मेडिसिन टेब्लेटफोरखौ होनानै जोङो अमाखौ जोङो थाब फेदेरनायखौ जोङो। गासै ओनसोलावनो जोङो नुयो आरो आथिखालाव मानोना द' दानस स्नि दानफिनानै जोङो। नैजि रोजा नैजिबा रोजा बिदियाव फाननायखौ जोंङो आथिखालाव नुयो आरो लोगोसे जोंनि ओनसोलावबो नोंथाङा बुंलांनाय बायसा बिदिनो फिसा फिसा फार्म अमानि फार्म। जायखौ नोङो माने देर लाख एक लाखनि स्किम बा एक लाख बिस हाजारनि स्किम बेफोरखौ जोङो फैयो बेयो खथाखौ जोङो अमा फिसिनाय खथाखौ जोङो दानि बेसेबांबा स्कुवेर आरो माने दार मोननै आरो हमनोबा नैजिब्रै फुट बा जिद' फुट बिदि जोङो बानायना होनाय जोङो नुयो। आरो लोगोसे जोङो अमाखौ जोङो फियोब्ला एसे साखोन सिखोन आरो एसे न'नि एसे गोजान जायगायाव जों फिनाया मोजां। जां मानोना जों बिनिफ्राय गोबां लेथ्रा मोनामनाया जोंनि न' ओनसोल गासैयावबो गोसारनानो नागिरो। बेखायनो बे दुब्लि फोथार जायगायाव जुदि जायोब्ला मोजां आरो मानोना जों जोंनि देहाखौबो नायनांगौ जायोना नोंथां। अब्ला बिनि थाखाय जोङो साइदाव खालामनानै होनांगोन आरो अब्लासो जोङो। मोजां जोङो अमाखौ फेदेरनानै जों गोबां रां खामायनो हागोन आरो अमा बुन्दिखौ फियोबा जोंहा बांसिन मुलाम्फा जायो होननानै जोंनि साइडआवहाय फिगिरि बिथांमोनहा बुङो आरो मानोना अमा बुन्दिखौ जोङो फिसिब्ला गोबां फिसा आजायनानै जोङो गोबां राङाव फाननो हायो दिनै मासे अमानि दामा दिनै ब्रै रोजा बा रोजा द' रोजासिम जोङो अब्ला नोङो जिथा अमा फिसा फाननो हायोबा नोङो खमायनो बाजि रोजा बा ब्रैजि रोजाखौ नों गोरलैयैनो मोननो हायो। नाथाय अमाखौ नों बिदि फेदेरनानै फानबाथ' नों ब्रैजि रोजा जों दिनैसिम फानफेरनो हाया नङा होमबा?
औ
अब्ला जों बुन्दि अमा फिसिब्ला बांसिन मुलाम्फा जायो आरो नोंथां। अब्ला नों नोंथां जोंहा समाबो जाबायमोन जोंनि सावरायनांगौखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
नंगौ नगौ नोंथां। थारैनो नोंथाङा नोंनि फरायनानै जोबोरखिनि गोजोननाय खौ मोनदों उननि समाव आरो नोंथांखौ लोगो मोन जाव बांसिन बेनि सायाव सोमोन्दो सावरायनो थाखाय आसा थाबाय आरो नोंथां औ औ दे दे